ओं इं
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ औ खुलुमबाय
औ आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जोंनि ओनसोलफोरनि आबादनि सायाव एसे सावरायज्लायनो होन होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
औ नोंथां जोंना औ नोंथां दा जोंना नोंथां दै ज्लांनि सम नङा होमबा नोंथां दैज्लां होननाय लोगो लोगोनो जोंनि
ओ ओ
आबाद माखासे सुबुंफोरा आबादाव मुखुब गायनाय फुनायनि सि थायाव बै माखासे औ आबादफोरा
औ
माखासेफोरा जिबियारि हासा हार बाहायनानैबो जायो आरो माखासे फोरखौ जोङो रायनारि हासार बाहायनानै जोङो आबाद फोरखौ मावनाय जायो दा दैज्लां बोथोर दा माइ आबादखौनो जोंनि बांसिन सिन सुबुंफोरा मावो मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलाव माने
औ
खौनो माने जानानै थांनानै थायो नालाय ओंखायनो जोंनि ओनसोलाव माइनि गोनांथिया बांसिन। जोंना माइ नङाब्लानो जाथारा होननानै बुंजायो। दा नोंथां औ नोंथांमोन औ नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा माइनि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां।
आबाद होनोबाथ' दा जोंनिया गायनाय फुनायनि दिन आरो ओ माइनि आबाद होनबाथाय दाथ' जों जोंनिया दैज्लां सम ओ दा समावनो गायना लायाबा उनाव आरो जोंहा माखो जाहैनो बेफोरबायदि जायो। इयो आरो दा टाइममावनो नो जोङो गायना नै लाखाबासो बुथुम खानानै लाखानाय बायदि जायो ओ जा जोङो ओम ओ मा होनो बोसोरारि जिनै दान मोजाङै जालांनो हायो। बोसोर बोसोर मावनाय जायो जेनेबा औ बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो ओ दा दा समावनो गायना लानांगौ आरो। आरो दा जोङो आबाद ओ माइ आबाद होनोबाथाय जोङो उम बिदिनो ओ गोबां ओ गोबां मुंनि आ ओ माइ दङ। जेनेबा जोङो गायनानै औ औ माइ ओंखारबाय गोबां दङ। ओ जेरै आ मा होनो रनजिट, बाहादुर, बायसमुथि, ओ मासुरि अ अ जंगबन्धु अ बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो गोबां ओ ओ जो जोसा माइब्रा जोसा माइब्राथ' जोंनि थाखाय नांथारगौ।
औ औ नोंथां।
गोबां ओ मा माइ दोङो आरो जों बेखौ गायनाय जायो। गिबियाव जोङो मा ने माइखौ गायनो थाखाय गिबियाव जोङो ओ खोथिया जे बे माइखौ नों खोथिया बायदि फोग्रोनानै लानांगौ जायो जायखौ जों खो थिया बुङो। ओ गिबियाव जोङो बे माइखौनो जों जि जेखौ जादों बे माइखौनो जोङो ओ सोमनानै दोननांगौ जायो द से ओ मा होनो हरसे हरनै सो हरनै सोमनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव जों बेखौ बोखांनानै ओ एसे ओ मा होनो बोरियाव दोननाय जायो। आरो ओ बेखौ बोरियाव दोनखांनानै ओ आरो बेखौ सोरहाबा ओ न' जेनेबा उसुंदा बायदिफोराव ओ दसे मा होनो बस्थानिफ्राय ल ओ लखबनानै दोनो जा थे गा जाया मोजाङै ओ ओंखारनायनि औ। बेफोरबायदिनो जोङो बेखौ ओ फोथाराव बेफोरबायदिनो दब्लायसे हा लानानै बेसेबां ओ बिगानि फोगोन बेफोरबायदि हिसाब बानायनानै फोनाय जायो आरो बेसेबां नांगौ बेसेबां ओ बेसेबां हायाव बेसेबां माइ खोथिया नांगौ बेफोरखौ हिसाब लानानै ओ बे खोथियाखौ फोनाय जायो आरो जोङो।
औ नोंथां
बे खोथियाया लावबा ओ एसे गोजौ जाबाथाय जों बे खौ आरो फुफिननाय जायो आरो औ सोरहाबा सोरहाबा बेफोरबायदि ओ फुलाया माने आस्रा फोनाय ना मा होनो बेफोरबायदि ओ गासिबो फोजोबनानैबो दोनो औ बेफोर औ बे फोरबायदिखौ खालामना दोननाय नुनो मोनो आरो दा जोंनिथिंजाय बेफोरबायदिखौ एसे खम खालामो दा जोंनि थिं गायो आरो बे खोथियाखौनो फुफिननानै आरो गाय फिननाय जायो आरो बिदिनो दा गायनायनि सम फुनाय गायनायनि सम सोलिबाय थादों नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो दा औ गायनाय जायो आरो जोंनियाव नोंथांमोननिथिंबोथ' माइखौ दा गायगासिनो ना
औ नोंथां जोंनिथिंबो गायगासिनो माइखौ जोंनिथिं बो माखासे सुबुंफोरा माने माइ आबाद मावो माने माइआनो जोंनि गुबै आबाद होननानै जोङो हमनानै लायो
औ हमनानै लायो ओं जोंनि औ औ
जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा माने गोबां समनिफ्रायनो माने थियारि जानानै थाखायो आरो माइ आबादखौ मावनो थाखाय माखासे सुबुंफोरा आरो
ओम
मोजांबो जों माइखौ जे न'आवनो गायनानै जोङो न'आवनो गावनि नांगौ बादि माइरंखौ जोङो दिहुनना लानानै जोङो जानो हायो बियो जोंनि मोनसे औ जोबोर मोनसे मुलाम्फा गोनां राहा जायखौ जोङो माने गुबुन दखान बा गलानिफ्राय बायनानै जानांगौब्ला जोङो गोसो बायदि जोङो माइरंखौ जोङो बाहायनो मोननाय नङामोन नाथाय जोङो न'आव माइ आबाद मावनायनि थाखायनो जोङो ओ नांगौ बायदियै जोङो माने बाहायनो हादों आरो गोबां बाहायनो हादों जोङो जोंनि न'खराव जों माखासे
औ
फोरबो फालिथायाइफोर फालिनायाव बो जों न'आवनो माइ आबाद मावनायनि थाखाय उसुबिदा जानानै फैया माइरंनि थाखाय आंखाल जानानै फैया जोङो थोजासे जोङो बाहायनो हायो आरो जोङो दा समाव जोङो नोंथां जोङो जि बियारि हासार बाहायनानै माइ आबाद मावोब्ला जोङो गोबां मुलाम्फा जानो हाया नोंथां दानि समाव जोङो रासायनारि हासार बाहायोब्लासो जोङो नांगौ बायदियै
औ औ माइ फिथाइखौ मोनो आरो
औ माइ फिथाइखौ मोनो अब्ला मुलाम्फाबो जों खालामनो हायो जोङो आबाद मावनायजों लो जोङो गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय जोङो जोंनो मुलामफाबो मुलाम्फानिबो गोनांथि जायो नोंथां
औ
मुलाम्फानिबो गोनांथि जायो जोंनो जोङो मुलामफ फा नङाब्लाबो जोङो आबादखौ मावनानै जोङो सोलिनो हायो हाया जायो आबाद मावनाय लोगो लोगो नोंथां जोंनो गोबां खरसानि गोनांथि जायो गोदोनि समाव औ नोंथां माखासे सुबुंफोरा मोसौ हालजों हाल एवनानैसो माइ गायोमोन नोंथां जायनि जाहोनाव औ नों मथां माने मोसौजों एवनाय समाव गोबां हायावनो माइखौ गायजोबनो हानाय जायामोन नोंथां
हाया औ औ औ
दानि समाव बायदिसिनाया औ बिगियानफोरा दिहुननाय बायदिसिना सिना मेसिनारि ट्रेक्टर हनुमान ट्रेक्टर बा हेन्थ टेक्टर ओम बिब्दि बाहायनानै माने दसे समनि गेजेरावनो गोबां हायाव माइ गायनो हाग्रा जाबाय नोंथां
औ औ हाय नोंथां औ दानियाथ' जों ट्रेक्टरजोंनो गायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोल आव बेफोरबायदि मोसौ हालौनानै माइ गायनाय बेफोरबायखौ नुनो मोनलानो जायो दा जोंनि
औ नोंथां
जेनेबा औ औ गोदो उन्दै उन्दैयाव नुबोदोंमोन दा
औ माने दानि समाव नोंथां सुबुंफोरा समनि आंखाल रावहाबो सम गैया गोदोनि बायदि मोसौजों एफा एफा एवनानै गायबाय थायोब्ला गोबां सम नांगौ जायोमोन औ नोंथां नाथाय दानि समाव बे ट्रेक्टर औ बेफोर ओंखारनायनि थाखाय माने दसे समनि गेजेरावनो गोबां हाल एवनायनि थाखायनो जोङो माइ गायग्रा सुबुंफोरखौबो खेबसेनो गोबां लेंनानै जोङो माइखौ बुरजा गायनो हायो नोंथां
औ गायनो हायो औ औ
औ ओंखायनो जोङो जोंनो आबादखौ मावोब्ला मुलाम्फानि गोनांथि जायो नालाय जोङो बैदि माइ गायग्रा सुबुंफोरनो ह- र नांगौ जायो रां आरो ट्रेक्टराव हालेवनायनो हरनो गोनां जायो बैनि थाखायनो दानि समाव सुबुंफोरा गोबां माने रा- सायनारि हासार बाहायनानैसो आबादखौ मावनाय जायो नोंथां औ नोंथां अब्ला नोंथां औ नोंथां जों दिनैनि सावरायज्लाय- नायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां नोंथाङा आंनो बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनि गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथांनिसिम। बो दे होमबा।